हेलौ
खोनाद
अ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे बुंनायसै दं जिरायना। नोंथाङालाय?
आंबो नै जिरायनानैनो दङ नोंथां।
अ
ओमफ्राय बोथोरा माबायदि नोंथां?
बोथोराथ' दहाय जोबोर गाज्रिमोन दा दा इसे मोजां जादों। नोंसोरनि थिंलाय?
जोंनिथिंबो जोबोर अखासो हागासिनो नोंथां।
उम जोंथिंबोद दहाय हादोंमोन खोनादों खोनादों ना?
खौ खोनागासिनो ना नोंथां?
अ खोनागासिनो।
हेलौ।
खोनादों।
हेलौ।
खोनादोआङो बुं।
अ अ ओ नोंथांजों आङो बे समाव बरफोरनि नामा नोंथां?
मा? खोनायाखै?
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखसै नोंथां।
अ आं खोनागासिनो दं।
दा खोनादोंंबा? खोनादं?
खोनाबायना नोंथां?
अ आं खोनागासिनो दं।